हेल'
हेल' नोंथां
खोनादों ना नोथां आंनि बुंनायखौ
हेल' नोथां
औ हेल' खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां
खोनादों नोंथां औ नोंथाङा फ्रियै दोंबा
औ फ्रियैनो दं औ नोंथाङा दा मा खामगासिनो
औ ओ जों ओरैनो जिरायना दों मोने नोंथां
जानायफ्रा जाखांबाय जाखांबाय नोंथां जाखांबाय नामा होनदों नोंथां
मा होनदों नोंथां
ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों नोंथां औ
जाखांबाय ओनथां जाखांबाय
आंबो नै दासो जानानै ओरैनो जेरायना दं सिलायाव
आंबो जि आंबो जिरायनानै दं बेबादिनो औ बेबादिनो जोंनिथिं अखा हादों बेनिखायनो आङो उसुन्दैयाव दोङो जेनबा
अ जोंथिं सानदुङा सानदुं दुंदोंमोन दायो गरम एखदमबारे ओंखायनो बाहेरायाव जिरायना दं आरो गुसु बार बारनाय
जोंनिथिंजा अखा अखा हादों नोंथां अखा हादों।
औ
दा ओरैनो नोंथाङा दा नोंथां औ खबरफोराथ' मोजाङैनो दोङो नोंथां।
औ। दा नोंथां आङो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा नों फ्रिबा नोंथां। फ्रिबा नोंथांऔ आं मोनसे टपिक लाना हरनाय जादोंमोन आरो उम मोनसे टपिक लाना हरनाय जादोंमोन नोंथां उम जोङो जेनेबा दावबायनायनि बागै सावरायजागोन ना?
जागोन नोंथां जागोन।
औ
नोंथांआ जागाइग्रोदो नामा होनबा।
औ औ जेनेबा जों ट्रेभेलिंआथ' बयनिबो गोसोआव औ ट्रेभेलिंआथ' जों बयबो। बयनिबो गोसोआव ट्रेभेलिं होनबथाय रंजाखांनाय फैयो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
जेनेबा जों मोनसे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय बेफोरखौनो होनो नङा होमबा दावबायनाय।
औ बेनो जेनेबा बेफोरखौ दावबायनाय। नङा होनबा नों थां। जेनेबा जोङो दावबायनानै जेनेबा जों गोसोखौबो गोजोननाय मोनो आरो जेनेबा दुखु फोर थाबाबो बेफोरो स्रां जायो दावबायनानै नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ‌ नोंथां।
जेनेबा दाथ' दावबायनायनि सिजेन दा जुलाइ मासआ नङा होमबा नोंथां? सामार फे भेकेसनबो बेफोरबायदि स्कुलबो बन्द' थायो। फेमिलिफोरजों दावबायनो थांनांगौ जेनेबा लोगोफोरजों बेफोरबायदि दावबायनो थांबा माइन्दडआ फ्रेसो जायो आरो नोंथां दा औ। बेबायदिनो दावबायनांगौ आरो बोसोराव जेनेबा बेफोरबायदि केब सेल' फैयो नङा होमबा जेनेबा फेब्रुवारि, जानुवारि बेफोरावबो खेबसे मार्च फेब्रुवारि बेफोरबायदि टाइमावबो खेबसे जेनेबा बे दावबायनाय समाव फैयो आरो दा नै दा। सामार भेकेसन जाबाय दङ नङा होमबा नोंथां?
औ औ जाबाय दं नोंथां।
औ बे बेबादियावबो दावबायजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जेनेबा जोंनि जायगायाव गरम बबेबा अरुनााचल सिशिलंफोरखिनजों थां एसे गुसु नङा होमबा नोंथां बेवहाय एसे बेरायनानै जेनेबा बारहावाया बेलेग जेनेबा जोंनियाव गुदुंद्रायबा बिसिनाव थांबाथाय एसे गुसु मोनगोन जेनेबा नङा होनबा‌ नों थां बेबायदि दावबायनाय हायो आरो दाउ ओरैनो नों नोंथाङा दावबायनायनि सायाव मायबाफोर बुंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा ओरैनो? जेनेबा एसे फोरमायना होलाय
आं जि मिथियिखौ एसे फोरमायना होनोसै आरो।
अ होदो होदो नों हो नोंथां
जेनबा जोङो दावबायनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला
औ
जेनेबा जोङो मोजां मोजां सिनारि नुलाङो नङा होमबा गारिफोरजों थाङोबा ट्रेनफोरजों थाङोबा।
औ मोजां मोजां जागा नुलाङो जेनेबा बिदिनो औ
आरो जोंङो ओ खोनादों नोंथां
औ नोंथां औ औ औ
आरो जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जेनेबा बिसोरनि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय। आरो दोरों दोरोङारिफोर जेरै बिसोरनि बिसोरनि जेरै दोरोङारि फोरबो।
औ।
बेफोरखौ जोङो रावफोरखौ थांनानै नुहैबा नुहैबा नुहैनानै जोंङो एसे सोलोंना फैनो हायो नङा होमबा नोंथां जेनेबा बि
औ सोलोंना फैनो हायो जेनेबा बेखो खौ जोंङो नुनानै जेनेबा सोलोंना फैनो हायो जेनेबा जेनेबा बिसोरनि थानाय खौ नायनानै फैनो हायो जेनेबा बिसोरनि जायगायाव जों बिसोरो जोंनिफ्राय नायफैबा दावबायनानै नायफैनो हायो।
बेबायदिनो दावबायलायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा जिखिनि मिथिबाय बे-बेखौथ' बुंबाय नोंथाङा जेनेबा दाउ थगायनायावथ' जेनेबा ओरैनोथ' जेनेबा स्कुलफोराबोथ' जेनेबा दावबायनो लाङो नङा होमबा इसकारसनजि होनो नोंथां
ओं
बेफोरबायदि दावबायनो लांबाथाय जि प्रजेक्ट बानायनो होयो। बेयाव बेयाव मा मा नुखो जेनेबा मा दोंमोन मा बेवहाय मा दाउ जुनार जिब जुनार बिफां लाइफां मा माबोदोंमोन बेफोरखौ सब फारसेनिफ्राय प्रजेक्ट बानायनो होयोना नङा होमबा नोंथां
औ होयो नंगौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां औ बेफोरबायदिनो दावबायनो थांबा बिफोरबायदि मानेके बिफोरबायदि नुयो आरो जेनेबा फोरखौ जेनेबा मेम'रि हिसाबै लाखिनो हायो जेनेबा दावबायनानै आरो गोसोखौबो गोजोननाय मोनो।
ओम फट'-फट'फोर साफायनानै जों मेम'रि हिसाबै लाखिनो हायो नङा होमबा फेमिलिजों थांबाबो जेरै लोगोफोरजों थांबाबो आरो जेरै स्कुल ट्रिप फोरलाङो नङा होमबा इस कलेज इउनिभारसिटिफ्राबो थाङो नङा होमबा बेफोराव जोंङो लोगोफोरजों मोनसे मेमरि मेमरिस हिसाबै लाखिनो हायो बेफोर फट'फोरखौ
हायो नोंथां हायो जेनेबा जों दा जेनेबा उन जोलैनिसिम खोनथिनो गोनांबा बेफोर बायदि फट'फोरखौ लाखिनो हायो जेनेबा नङा होमबा नोंथां औ बेबादिनो दावबायनाय औ दावबायनाय जेनेबाथ' जोंनिया सरासनस्रा बेबायदि दावबायनायखौनो सानना लानाय जायो आरो जों
औ औ
ओं नोंथां
ओ खोनादों नोंथां
औ जेनेबा जेनेबा दाथ' गरमनि दिन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओं नोंथां हेलौ